औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ जिरायनानै दंथयो दा।
नोंथाङा बिजि नामा?
अ बिजि जि नङा।
उम औ नोंथाङा मा मा ओरैनो ओंख्रै जानानै मोजां मोनो?
आङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रिखौनो जानानै मोजां मोनो।
औ जेरै मा मा?
जेरै अनलाजों दाउ मेवाइ साम' ओ सामजों सबाय बेनिफ्राय नारजिजों अमा बेदर
औ बे नाफामखो मोजां मोना नामा होमबा?
नाफामखौबो मोजां मोनो अब्लाबो बै ओंख्रिफोरनि ओ बिथराव बेखौ मोजांसिन मोनो आरो
ना-नाफामफोर बानायनो रोंगौ ना?
औ रोंगौ नोंथां
औ ओरैनो नोंसोरनिथिं ओरैनो मेसें बोथोराव मा मा मैगं मोननाय जायो?
मेसेंनि बोथोरावथ' मैगङा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेयावहाय ओ जोङो आलुखौ आबाद मावोब्लाबो आलुखौबो मोनो बिनि उनावहाय जोङो मेसेंआवहाय जेरै जोङो बरनि ओंख्रि ओ सबाइखौबो जोङो आबाद मावनानै मोननाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो औ सबायबिमा जेरै भिन्दि बेफोरखौ मोन्नाय जायो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो मेसें बोथोराव आबाद मावो होनबाथाय आलु आबादखौ बांसिनै मावनायखाय जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बेसर आबादखौ जोङो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो बेसर, आलु, बानलौ, बेफोर आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोंनि गेजेराव जोंनि सुबुंफोरा जेनेबा आबाद मावनायखौ खम खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बांसिनानो आबाद मावला। जायनि जाहोनाव दिनै मेगं थायगंनि दामा बारा जालांनो हमबाय गामिनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव मेगं गायला। मेगं बायनानै जायो। टाउननि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव मेगं बाया। जायनि जाहोनाव दिनै मेगंनि दामा बारा जालांदों माखासे सुबुं फोरनि मिया सुबुंफोरनि माखासे हासार होनायाव जेन हासार होनायाव मुलि होनायाव जोंनि बायना जानानै दिनै माखासे बेमार आजार जानायखौ जों नुनो-नुनो मोनबाय थादों। बेयाव मा फोरमायगोन नोंथाङा?
औ जोंनि जोंनि नै बे ओन्सोलावबो बेफोरबायदिनो नुनो मोनो जेरै ओ जोंनि लकेल मेगंखौ बारा बायनानै जानो नागिरा बेयावहाय ओ गोबां नोंथाङा जेरै दा होन्दों ओ बेलेग गुबुन हा हारिनिखौ बायनानै जायो औ बेबायदिनो मेडिसिन होनायखौ जायोब्ला जोंनि मेग-मेगननि थाखायबो गाज्रि होन्नानै मिथिनो मोनो आरो जोंनि खोमानि थाखायबो जेरै जोङो मेडिसिन होननाय मैगं थाइगंखौ बायनानै जायोब्ला बेफोरावबो प्रब्लेम मोनो‌।
नंगौ बेनिखायनो जोङो हायोबा निजे निजिनो नफोराव गायनानै जानाया साबसिन आरोना।
औ औ नोंथां।
ओरैनो नोंथांमोन्थिं माइ आबाद होननानै बुङोब्ला दिनै बर'फोरनि थाखाय एंगार हायि मोनसे आबाद होन्नानै बुंनांगोन। नोंथांमोन्थिं ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो माइ आबाद?
आबादा जाहैबाय ओ जोङो जोंनियावहाय बांसिनानो फरिमल माइखौ ओ आबाद मावनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जयबांलाखौबो मावनाय जायो। बिनि उनावहाय ओ माइब्रा गोसोम, आरो जोसा बेफोरखौबो आबाद मावनाय जायो।
नोंथाङा जे बुंदों परिमल होन्नानै बुंदो ना माइ
औ।
बे माइया माबायदि जानो?
बे माइआथ गोथावानो जोङो बे फरिमल माइखौनो बांसिन जानाय जायो आरो।
औ आबादा बेयो मोजां जायोना मास समाव गायो बे आबादखौ?
बे आबादखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गिबि गिबि गायबाबो जायो गदाय गायबाबो जायो नाथाय जोंनि इयावहाय जेरै जोंनाव ओ दैलां बोथोराव बांद्राय दैबाना जायो नालाय बिनिखायनो जोङो ओ मा बे फरिमल माइखौ बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ दा माने नंगौ माने नोंथाङा बुंदों जे बे आबादा माने बोथोरजों सोमोन्दो गैया माने उनाव गायबाबो जायो सिगाङाव गायबाबो जायो होन्ना जायो आरोना माइआ?
औ औ औ औ।
औ दा जोंनिथिं बुंनो थाङोब्लाबा जों आं जे जायगायाव दङ दा बे जायगायाव माने जोङो रनजित रन्जना होनाय माइख बांसिन गायो रनजित रन्जनाजों लोगोसे माइब्रा बिदिनो जोसा माइ माइ गोसोम बेफोरफोरखौ मावनाय जायो आरो। दा रनजित होन्नानै बुङोबाथाय बे माइखो टाइम बाय टाइम गायनांगौ जायो जेरै बोथोरा जोंनि दिनाव बोथोराथ नेबाय थाया बोथोर गैयाबाबो जों अखा अखा हायाब्लाबो जोङो गुबुननिफ्राय दै सार लाबोनानै हन्दा बरिनिफ्राय दै बरनानै जोङो रनजित दनजना माइखौ जोङो गायथारनो गोनां जायो आरो बोथोर बोथोरा जुदि अखा हायाब्लाबो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि गायो बेखौ मिथि या नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि ओरैनो अखाफोर हायाबाथाय माबायदि माइ गायनाय जायो नोंसोरथिं जा?
औ जोंनिखैबो बेफोरबायदिनो अखा हायाब्ला मिसिनजोंनो जोङो दैखौ सारनानै गायनांगौ जायो आरो जोंनि जोंनि ओन्सोलावहाय ओ बांद्राय अखा हायोबाबो दै देरबोनानै प्रब्लेमसो जायो। बेनिखायनो जोङो बोथोरखौ नायनानैसो गायनांगौ जायो बोथोरा ओ सानफ्रामबो जुदि अखा हाबाय थायोब्लाबो जों गायनो हाया आरो
औ नंगौ नोंथां दा जोंनिथिं नायोब्ला जि जायगायाव आं दङ बे जायगायाव जुब जुब अखा हायाबाथाय माइ गायनो हाया। हाया जोबोद बोरि जायनि जाहोनाव एसे एनै अखा हाब्लाथाय माइ गायनो हाया आरो जों जोंनिथिं खाथियाव दैमाबो गैया। बिदिनो जोङो गोजाननिफ्राय फख्रिनिफ्राय जोङो दै लाबोनानै जोङो माइ गायनांगौ जायो। नाथ खोथिया फनोबोबाबो जोङो सम मथे फोनो हाया अखायाथ' एसेबां गोसा दानि दिनाव एसेबां जुर अखा हाला नालाय। बिनिखायनो माने जों हायानो जोंनि थिं माने बरिंजों दै सारनासो माइखौ गायनो गोनां जायो आरो जोंना नखरसेयाव ओरैनो गंसे गंसे गंसे फोथाराव बरिं गायनानै लाखानाय जादों जायनि जाहोनाव जोङो बोथोरजों सोमोन्दो गैया जेब्लानो जों गोसो जेब्लानो जोंनि खोथिया रेडि जायो अब्लानो जोङो डाइरेक्ट माइखौ गायनाय जायो आरो दा मेसें बोथोराव नोंथांमोननिथिं आबाद मावनानै मावोब्ला जेरै आबाद मावोब्लाथाय माबायदि आबाद मावनाय जायो आरो नोंसोरनिथिं दैनि बेबस्थाया माबायदि खाथियाव दैमाफोर दंनाा गैया?
जोंनिया एयाव खाथियाव दैमा दङ। मेसें बोथोराव आबाद होनोब्ला जोंथि बेनोसै ओ जेरै जों सबाय खौ आबाद मावो बिनि उनावहाय जोङो आलुखौबो मावो गोबां मावनो हायो नाथाय बै दैज्लां समाव जुदि बैसागु फोर रावहाय जों जोगोनारफोरखौबो गायो जोगोनारफोरा एसे दैज्लां सफैबाथाय अखा हायोब्ला अखानि दैया जमा जायोब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ मोननो नागिरा आरो सेवलांजोबो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननिथिं ओरैनो मेसें बोथोराव बांसिनै सबाइ आबादखौ मावनाय जायो? राङालाव आबादखौ मावनाय जायो नङा होमबा? जोंनिथिंबो बिदिनो आल जोंथिंबो बिदिनो मेसें बोथोराव बानलु आबादखौ बांसिनै मावनाय खौ जों नुनो मोनो बा-बानलु आबादखौ। नोंसिनिथिं बेरायनो हानाय ओरैनो सुबिदाफोर दं नोमा नोंसोरनिथिं? बेेराय
बेरायनो हान
बुंफिननो हागोन नामा
नोंथांमोननिथिं बेरायनो हानाय मोजां सिनारिफोर नायथावनाफोर जायगाफोर दं नामा?
औ दङ जोंनिखै हाजो खाथियाव नालाय हाजोआव बेरायहैनो हायो।
नोंथांमोना अरुनाचल बरदार जायो।
औ। औ जायो।
ओरैनो नोंथाङा मा-मायाव बेरायफोरखो?
आङोथ बांद्राय बेफोरबायदि बेरायनोबो सोलाबा होन-होननांगौ जाहैयो जे जेरै आङो। क्लासाव थांनांगौ जायो बिनिखायनो थाङोब्लाबो हासो खाथियाव मालाबा दसे सम थाङो आरो बिनि अनगा बेलेगावहाय आङो थांनो सोलाबनाय जाया।
नंगौ नोंथां नोंनियाबो आंनि बायदिनोसिम। गोसो जाबाथाय जोंनियाबो।। अरुणाचल खाथियानो। जों थां थानाय जायगानिफ्राय बारा गोजान जाया ओरैनो एक घन्टासो टाइम लायो आरो जुदि नोङो बेरायहैनो गोसो जायोब्लाथाय बेरायहैनो हायो अरुणाचलाव थांलाय। फैलायनो गोसो बोबानो थांनानै बेराय हैनो हायोआरो जोंनाबो खाथिसो अ ओरैनो गोजानाव बेरायफोरनोफोर लुबैयो नामा उन समफोराव सानो नामा बेरायनो।
औ साननायालाय सानो उनफोराव जुदि समजों बोथोरजों मिलायोब्ला थांगोन होननानै सानो।
औ दाथ दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय मुखुब जालांसिगोन नङा होमबा।
औ दिनैनिफ्राय गायजेनबैयानो।
अरोनो बाय
ने बुंफिननो हागोन नामा नोंथां
नोंस्रा ओरैनो दे बेसेबांसोबां माइ गायगोन होनना बुंदो?
अ जोंनाथ हाया गोबां गैया फास बिगासोल आबाद मावनाय जागोन।
औ होनबाथ बारा सम लानाय नङा।
बारा सम लानाय नङा औ
नोंथांमोनथिंथ होनबा दा दैज्लां बोथोरावथ दैनि आंखाल माइ गायनायाव दै जेबो दैनि आंखालथ जाया प्रब्लेम जाया?
बांद्राय दैनि आं खाल जाया जेब्ला जोङो सान्दुङा सप्तासे बा सप्तानै खरान होयो अब्लासो प्रब्लेमा जायो।
औ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो। दाथ माइ गाय जोंनावथ दा गाय थआखैनो गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं खोथियाफोर ओ। रेडि खालामगासिनो दं हालेवगासिनो दङो। साननैसो थानानै जोंनि थिंबो गायनाय जासिगोन आरो। उम उम।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
दे।